औ नोंथां ओरैनो दंथ'योना?
औ ओरैनो दं नोंथां।
ओम नोंथांजोंसो आयदानि सायावसो रायलायनो फन हरदोंमोन आं।
औ हागोन नोंथां मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों?
बिदिनो गो- गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि फारागखौ आरो जों गोजां बो थोर आरो गोलोम बोथोराव जोङो बिदिनो जोंनि थानाय सुबिदा आरो जोंनि जानाय लोंनाय सुबिदा बिदिनो हान्थिनायनि सुबिदा बिदिनो बायदि बायदि आरो बिदिनो उम उम नोंथाङा दसे सम बुंग्रोदो ओमफ्राय आङो नोंथां बुंखांबा आं दसे फोरमायनोसै आरो।
ओं गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर होनबाथ' नाय गोजां बो थोरावथ' गोजाङो गरम बोथोराव गरमो सरासनस्रायै आरोना। खिन्थु गोजां ओरैनो नोङो गोजां बोथोराव हमना ला ओ गोजां बोथोर होनबा माने हान्थिनाय माबाफ्राव मोजां आरोबा गरम बोथोरावथ' ओरैबायदि गरम ना थानो हाया। दाथ' नै गरम बोथोर ला का मोब्लिब थांबा नों गरमजोंनो थानो हाया। फारसेथिं थाम्फै अरो बेबायदिनो गोबां गरम बोथोराव आंनि मथेबाथ' गरम बथोरा आंनि थाखाय मोजां नङा माने। ओरैबायदि गरमो ओरैनो दा आथिखालनि मुगायाव गरमनिफ्राय गरम जाबोगासिनो। जि आरो आथिखालाव गोजां बोथोरखौनो माने बारा गोलाव बायदि मोनला। माने मास मोनसे मोननै मोनथाम सेल' थांगोन थांबाबो बिदिनो माने फाराग होनबाथ' फारागा बेनो गोजां बोथोराव बांसिन गोजां गोजाङो आरो गरम बोथोराव गर-गरमो बेनो आरो दा जोङो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आंनि थाखाय आरो गो-गोजां बोथोरानो सामसिन। दा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ जागोन दे माने जोङो जोंनियाव जोंना बोथोरा मोननै गैया होमबा गोजां बोथोर आरो नो गौ गरम बोथोर आरो मेसें बोथोर जे जोंनिया माने गोजां बोथोराव जोंहा बांसिन थानाय सुबिदाफ्रा मोजां जायो जेनेबा माने बोथोरा थान्दा बिदिनो सानाबो बारा इसिबां गुदुं जाया बिदिनो जोङो हान्थिनाय फ्राव एसे मोजां मोनो जोङो जेकेटफोर गाननानैबाबो जोङो गोजां बोथोराव थानो आराम जायो।
जों दा गरम बोथोराव जोङो जि केट गाननानै थायोबा माने जानाय नङा बिराद खस्थ' जागोन जोंना माने मानसिफ्रा मिनिगोन माने मानसिया मा जाखो होननानै फाग्ला जाबाय नामा होननानै माने मानसिफ्रा गरम बोथोराव माने जोङो बिदि गान लाबायना थानो हाया माने गरम बोथोराव जोंङो गोबां खस्थ' सहायनांगौ जायो माने गरम बोथोराव बिदुङा बाराद्राय जायो जोंना बिफां लाइफांनि थाखायसो जोङो दा जोङो एसे गुसुखौबो जोङो मोनदों बारहावाफोरखौ जायफोरा टाउन एरियायाव थायो बेफोरथ' बिराद गरमाव जोंनिफ्राय बांसिन गरम जायो जायफोर बिफां लाइफाङा खम। जोंनि गामि एरियायाव एसे बिफां लाइफाङा एसे बारा थानायनि थाखाय जों गामि एरियायाव एसे गुसुसिन जायो टाउन एरिया यानि रुजुनायाव जोंनियाव ओ गामि एरियाखौ एसे गुसुसिन जायो गरम बोथोराव बांद्राय गरमद्रायबो नङा जोंनि आसामनि गरमा बिदिनो जोङो माने सहायनो हा हाला दानि गरमखौ मानाय जोङो गोदोनि सुबुंफ्रा सान सानसे सान्दुङआव थानो हायोमोन दानिया माने बांसिनानो सान्दुङाव जोङो थानो हाला ओंखायनो गरम बोथोरखौ जोङो बारा मोजां मोनला आरो दाना जुगाबो सोलायबोबाय बांद्राय इसेबां आरामाव थानो लुबैसोयो बांसिनानो दाना बां-बांसिनानो खस्थ' खालामनो बासै बिदिनो गोजां बोथोराव जोंहा बिदिनो जोङो हान्थिनोबो मोजां थानोबो मोजां बिदिनो जोंना मैगंफोरबो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं मोनो गोजां बोथोराव बायदि आलु मोनो जोङो भिन्दि मोनो सबाय बिमा मोनो आरो जोंहा गरम बोथोराव मोननाय बिदिनो ओ। गरम बोथोरावबो जोङो सबाइ बिमा दङ बायदि थाइजौ खान्थाल फिथाइ बायदिखौ जोङो मोनजायो गोजां बोथोराव जों थाइजौ खान्थालफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो जोङो माने आरो गरम बोथोराव जोङो बांद्राय गरमद्राय मोनोबा जोङो एसे बांसिन बिबाङै जोङो दुगैनांगौ जायो दुगैबासो जोङो थान्दा मोजां माने गरम बोथोराव जोङो बांसिनै दुगैनाय जायो आरो गोजां बोथोराव माने सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा बिदिनो गोजां बोथोराव माने गोजांनायनि थाखायनो दुैगैनो बायो दा गरम बोथोराव माने दुगैनोसो लुुबैयो आरो उल्था जायो आरो। गु गरम बोथोराव माने बियो खेबनै बा खेबथामा दुगैखागोन आरो। ओमफाय गोजां बोथोराव खेबनै बा खेबथाम समानै बे दुगैनाय नङा आरो दिनाव खेबसे खामलयाव दुगैगोन आरो माने एसे साफात थानायाव माने गरम बोथोराव एसे दुगैनाय लोबनायफ्रा साबसिन जायो साफाय दुगैनो मोनबाय थायो बिदिनो गुसुखौ लुगैयो नालाय जों- बांसिन सुबुंफोरानो माने गरमखौ सैजौहायैनि थाखायनो प्लेनफ्राव थायो बिदिनो फांखा बायदिफ्राव आरो! फैसा गोनां थाखा अला बिल्डिंफोरनि मालिकफोरा बिदिनो एसिफ्राव थायो। बिदिनो बाहेरायाव ओंखारनो बाहेरायाव ओंखारा आरो बिसोरो गरम जाबाथाय बिदिनो एसिफ्राव थायो बिदिनो सानफ्रामबो एसि फांखाफ्राव थायो बिदिनो थान्दा बुस्थुफोर लोङो जोङो ओमफ्राय गामि एरियानि मानसिफोर बिदिनो थान्दाफोर बायदिसिनाफोर लोङो गरम बोथोराव जों गरम बोथोरफोरखौ रुजुनायाव माने गरम आरो गोजां बोथोराव माने गोबां फारागआनो दङ। जोङो बांसिनानो सुबुंफ्रानो गरम बोथोरखौ मोजां मोना गरम बोथोराव बांसिनानो बेमार आजार जायो। लोमजानाय साजानाय बांसिन जायो। बिदिनो सान्दुंखौ जोङो मोदोमाव सान्दुंनि मोदोमा जोंनियाव हाबबाय थायो माने जेनेबा लोमजायो आरो बायदिसिना जनदिस बेमार साफानोबो हागौ जनदिसनि मुलिया बायदि बायदि बेफोर बेमारा माने थाखाय मोजां नङा आरो सान्दुंङा जोंनि देहायाव हाबबाय थानायाबो मोजांनाय नङा सान्दुङा जोंनो भिटामिन डि होयो भिटामिन डि होबाबो जोंनियाव माने एसे बि बांनि सानदुंङाल' मोजां दिनै फुंनि सानदुंङाल' मोजां। बेलासिफोर जुदि आठथा नयथाफोरनिफ्राय बारलांनानै बिदि सान्दुंङा जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बिफां लाइफांफोरनि थाखायबो मोजां। नङा बिफां लाइफांफोरा माने बिफां लाइफांफ्राबो खस्थ' मोनो माने जि सान्दुं गोसायाव दैफ्रानो माने गुदुं जाजोबो दै फोरा माने एसे बिथिङाव गानो हि बायदि जायो दुब्लिफ्राव दाथ' ओंखारनो हाया ओरैबायदिनो गरम जाना दङ। दैयानो माने गोदौहां मदेलाव थाजोबफायो माने बेबो गलं जायो। बिदिनो दा जोंनि आसा माव एसेबांद्राय गरम जाया जानायालाय बांसिनानो राज राजस्थानफ्राव माने बांसिनानो थानो हायै अबस्था आरोना बालाहामा जायगा बेयाव दैबो गैया। बिदिनो बाराबो एसे खम जायो बिफां लाइफाङा। खम बिदिनो दंफां लाइफांफ्रा बाला जायगायाव बारा जाया। राजस्थान बायदि जायगायाव दैखौनो मोननो थाङा दायो जोंनि जायगायाव एभेलेबेल दा दैनि थाखाय जोंनाव दै बानाबो जायो। बिदिनो बालाहामाफोर जायगायाव माने दैबानाफोर जाया गोजां गरम बोथोराव। बिदिनो दैनि आंखाल नालाय बेयाव गरमाबोथ' बिराद गरम जाखायो। जोंनि आसामनि रुजुनायाव। जेरैहा बेलेग जायगाफ्राव माने बांसिन गरम जायो राजस्थान बायदि। जायाव गोबां गरम जायो दायो। नोंथाङाबो दसे सम बुंबावदो नोंसिनि गामिफ्राव बिदिनो सोरबाफोर बिदिनो आरामाव फांखा बायफ्राव थानानै बिदिनो गरम सैज्य हायैनि सोरबाफोर दं नामा बिदिनो?
माने बेनो जेनेबा हमनाला गरम बोथोराव जेबा बोराय बुरै जोंनि आबौ आबौनि थाखाय मोजां नङा मानास गरमाव थानो हाया।
औ।
आरो गरम बोथोराव मा थाम्फै अरो बायदिसिना एम्फौ एनला गरमजों माजों फैयो बेफोर माने बेफोर मोजां नङा आरो गरम बेनि थाखायनो मोजां मोना जों गरम बोथोराव आरो गरम बोथोराव हमना ला बाहेराव खामानि मावनोबो जोबोर खस्थ' जायो बे समाव जेनेबा अ थांलाय फैलाय खालामनो गरमाव ससे ओंखारबानो गोलोमो बिदिनो बायदिसिना गोबां माने प्रब्लेम जायो आरोबाबेयाव गरम बोथोराव।
औ।
आरो जोंनि रावखौ माला गरम बोथोराव जेनेबा हाइ प्रेसार मानसिफ्रा माने बाहहेरायाव गरमाव थानो हाया गरमाव थाबा माने बिसिना जाहां प्रेसारजों माबाबा जानो नागिरो आरो जोंनि होनबायानो आं जोंनि जेनेबा गिदिर गोलाव गिदिर गोलाव माने बोराय बुरि मानसिफोर जायफोर बिसोरो जेनेबा बिस बिसेबां गरम बिसोरनि थाखाय मोजां नङा माने। रनोथ' गरम बोथोरावथ' आरो गोजां बोथोराव गोजां बोथोर होनबा जोंहा ओरै जोङो गोजां बोथोराव गानफब जोमफब थानानै आराम देरला थानो हायो। सिगां बोजोराव उन्दुनायफ्राव खस्थ' जाया उन्दुनो आराम से उन्दुनो हायो गोजां बोथोराव फरसायनो हायो जोङो। ओंखाम ओंख्रि संनायाव जा जेबो प्रब्लेम गैया बेरायनायफ्राव जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबो माने जोंना गोजां बोथोर नालाय एसे गानफब जानफब जों ओंखारलांनो हायो नङाब्ल नों गरम बोथोराव गस्लाखौनो गानहोनो हाया सोनहोनो हाया गोरोमजोबखायो ससे थाबायलांबानो सेस। गोलोमजोबखायो माने दा बिदिनो माने गोबां फाराग दं आरो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोराव आरो गरम बोथोराव हमना ला दा थाम्फै थाम्फैआानो मेन बेखौनो जों गोबां साबधान जानांगौ। मानोना थाम्फैआोथ' गरम बोथोरावथ जेरैबाय बिज बिजि दैलाबायनानै जेनेबा थाम्फै फैलाबायना दा बेफोरनो गिनांगौ माने जों बेखौसो सांग्रां जानांगोन गरम बोथोराव गोजां बोथोरनिखु गोजां बोथोरावथ' थाम्फै गैया दा बिदिनो जोङो खामानि मावनायफ्राव माने दैडेलि मा सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायाव गोबां बोथोराव एसे खस्थ'सिन मोनो आरो गोजां बोथोरफोरनि बानायबा ओरैनोथ' बुंनायावथ' बोथोरा मोनब्रोयोना उदां बोथोरेसें बोथोर गोलोम बोथोर बो खिन्थु जोङो गोजां बोथोर खिन्थु जोङो ओरैनो बुंनो थांोबा आजिखालिथ' उदां बोथोर नङाबो ओ- उदां बोथोर गोलोम मा होनलायगौ गोजां बोथोर गोलोम बोथोर
दिफगट
उम बिदिखनो जोंना दै हम ाबाला गासिबो माबायावनो गरमानो बांसिन जाजोबो गरम आरो थान्दाल'सो ग गरम आरो गोजां बोथोर गोजां बोथोरा जोबोर खम फैयो दाना आजिखालिनि जाव मास मोननै मोन सथामबो थाजोबनो नागिरा खालि गरम हल' द गोबां दं आरो नोंना ससे बुंनो हाबौगो नामा
औ औ द जोंना बे गरम बोथोराव बांसिन बे जोंनिना स्कुलफ्रा बन्द' जायो बिदिनो गथ'खनि गरमनि थाखायनो माने गथ'फोरा बेमार आजारफोर जानो हागौ बिनि थाखायनो माने सरखाराराबो माने बिदिनो सामार भेकेसन बायदिखौ होयो बिदिनो जोङो गरमनि बन्द' गरमाव जोङो प्लासखौ खालामनो हानाय नङा होननानै जों माने सरकारा बन्द' होयो ना गरम बन्द'खौ दा गरम बन्द'आव बिसोरो बिदिनो न'फ्राव थायो बिसोरो गरमनि थाखायनो जेरावबो क्लासबो लानो हायो मोनानो हाया जायो
औ औ
औ दा होमबा नोंथाङा जाथ'सिगोन ना एसेआवनो समाबो जाना फै